खोनाबाय नोंथां
औ खोनादों।
अब्ला सावरायनोसैने जोङो दसे।
औ सावराय-सावरायनो हागोन औ
होमबा नोंथांनाव आं मोनसे सोंनि दे।
औ।
जेनेबा -गोदोनिखौ लानानै। ओ- दानि जुगाव बर'फोरनि बैसागु जानाय लोंनाया माबायदि। जेनेबा गोदोनिफ्राय दासिमहालागै जेनेबा माबायदि सोलिदों। गोदोनिखौ लानानै -जेनेबा। गोदोनिखौ लानानै ओमफफ्राय नै दानि सोलिबाय थानाय दो। बैसागु बर'फोरनि बियो जेनेबा माबायदि फालिबोदों बर'फ। फोर्रा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नों।
औ जेनेबा गोदोनिफ्रायनो फोरमायगोनसै।
उ गोदोनिफ्राय जेनेबा।
गोदोनि बर'फ्रा बैसागुखौ माबायदि जायोमोन होनना बुङोबा। मा होनो -गोदो बर'फ्रा। जेन'बा खाम सिफुं -जथा। गंगोना सेरजा बेफोरबायदि दामग्रा आगजुफोर लानानै। जेनेबा गामि गिदिं गिदिं बैसागुखौ जायोमोन आरो जेनेबा। गथ'फ्रा गथ'। फोरनि थाखोआव सेंग्राफ्रा सेंग्राफोरनि थाखोआव बोरायफ्रा बोरायफोरनि बुरैफ्रा बुरैफोरनि आरो सिख्लाफ्रा सिख्लाफोरनि बेबायदि आरोखि। आरो जेनेबा बिदिबो आलदा आलदाबो जायोमोन आरो। बैसागुआथ' जोंनिया। सानथाम फालिनाय जायोमोन नङा होमबा गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो फालिबोगासिनो। जेन'बा। ओरैबो जाहैबाय सें-सेंग्राफोरजों सिख्लाफोरजों ज'बो ओंखारो। माने बैसागु ज' मागियो आरो बोराइफ्राबो बोराइफोर आलादा मागियो। बुरैफ्रा बुरैफोर बिदि आलदा मागिनाय जायो आरो आमफाय। दानि जुगावथ' बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो होनना बुङोबा। दाथ' जोंना गोदोनि बायदि बे खाम सिफुं जथा। बेबायदि लानो नागारै माने। मोनसे साउन्ड बक्स होननाय मोनसे बुस्थु ओंखारबायना जोंनिया। दा बेजोंसो माने बैसागुखौ बांसिन। बेबायदिजोंसो फालिनाय जायो आरो माने गामि गिदिं गिदिं बेजोंनो। सोरनिबा न'खर न'खर बे। साउन्ड बक्सजों दामनानैसो माने मोसाहैनाय जायो। आरो गोदोनाथ' बेफोरबायदि -औ औ गोदोनाथ' बिदि आ। आखाइजों दामग्रासो लायोम नालाय ओमफ्राय दानियाथ' बेबायदि। गोदान गोदान टेक्न'लजि ओंखारबाय बेनिखायनो साउन्ड बक्सजों मोसानाय जायो आरो।
होनबा जेनेबा गोदोनिया साबसिन आर ना जेनेबा खाम जुथा सेरजा सिफुं लानानै ज' ज' गामि गिदिंनानै रंजानाया है बेफोरखौ ननायाहरोब्ला गोदोनिया साबसिन दानि जुगावबो जेनेबा दाबो सोलियो खायफा जेनेबा बांसिनानो बिदि खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै खिन्थु
उम
नुहुरनायाव जेनेबा खायफा जेनेबा साउड बक्स लानानै गामि गिदिं नालाय अबबा माबा जेनेबा मालाबा समाव जेनेबा बिदि बैस थिसाव मागिनायाव जाला लोंला खालामो बिदि दामख्रावनानै गामि गिदिं गिदिं मोसायो बे बांद्राय नुयो आर न नेया बर' बर'नि माबायाव ओंखायनो गोदोनिया साबसिन आरोना बेफोर
औ गोदोनि साबसिन आरो दानि जुगावथ' दामग्रा लानानै जौ आरि जि ना बेफोरबायदिस' लोङो नालाय जोंनि बे बैसागु फोरबोआव जौ लोंला जाला खालामसै एसे बिदिनो रंजानोसै बाजानोसै मोसानोसै जै सोरनाबा बाराद्राय जायो बिदिनि रंजानाया बेबायदि जायो आरोखि
उम
उ
बेथ' जेनेबा रंजानायनि माबायाव थांबाय दा जेनेबा गोदोनाथ' बैसागु जायैनि सिगां जेनेबा बैसागुआवनो माने माने मान बावनाय मोनसे माबा दं बर'नियाव बैसागुआव जेनेबा बेफोरखौ माबायदि मोनो नोंथाङा जेनेबा बेफोर हुदाया मोजां नंगौना नङा माने बेथ' मोनसे माबाख नालाय खिन्थु दानियाव खम नुयो आर ना जेनेबा गेदेर खौ मान बावनाय उन्दैखौ मान बावनाय सोरखौ मा माबोरै सिबिनाय बेफोरखौ
मोजाङानो जोंनि थाखाय मोजां
ओम
दा बेफोरखौ जेनेबा सोलिलांबाय थानाया मोजां नङा हबा
औ सोलिनायबा सोनाया मोजां
ओम ओमफ्राय माबाफोर बुंबावगोन नामा नोंथां
माबाफोर बुंनो माने आं मोनसे बाथ्रा सोंनि नोंनाव जेन'बा बैसागु जेनेबा बैसागु फोरबोआ माबायदि माने मानिफ्राय स्टार्टिं जागोरो बोरै बोरै जायो बेफोरखौ एसे ससे फोरमायना होनो हागोन नामा
अ
जेनेबा गिबियाव बोरै जागोरो बोरै बोरैनिफ्राय बोरै जानानै जोबलाङो बेबायदि
जेनेबा जों बर'फ्राथ' बैसागनिसे खालार खालि जेनेबा जों बाथौ धोरोमखौ लानानै होनदों जेबा जेनेबा जों गिबियावनो अबुंलावरखौ जों सिबिग्रोबाय बिनिफ्राय
औ